आ हेलौ
मा खालामदों
मा खालामदों
लासै लासै खोनादो नोंखो
हेडफनखौ बखना ला एसे
अ बखना ला औ
बारा मोजां खोनायाखै खोनादों
खोनाबायना नोंथां
मा खालामबाय दंङ
खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आंबो खोनादों दे मा खालामदों
दङ एसे
ए आंबो दङ दे जि जिरायनानै खामानियाव थाङाखैमोन नामा खामानियाव ए खामानि मावथ'वाखै होमबा ए खानैसोया
ओहो मावथ'आखै नोंथाङा लाय
औ आंनियाबो आं खामानियावनो दंमोन ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै सफैनाया
माबा मोनसे सोंहरनोसो
औ अ देसन। सोंलाय
ओ माबा सानदोंमोन आं माबा बायक गंसे लागोन सानदोंमोनहाय।
आतसा बाइक लानो
ओ
आतसा।
बाइक बायनायनि सोमोन्दै ना?
औ।
दा नोंथांनोबा मा रोखोमनि बाइक नांगौ जेनेबा
ओरैनो बाइकफोरा लाय मा माबायदि दङथाय
आंबो एसेबां मिथिया बाइकनि सोमोन्दै थेवब्लाबो माने नों जुदि ओ सिमपोलफोर जुदि नांगौबा आर ना बारा हेभिनि गारि नाङाबा आरो जेनेबा ग्लेमारफोरखौ लाजायो। बेनिफ्राय स्प्लेडार। दङ। ओमफ्राय बिदिनो हिरु दोङो नामा।
औ हिरुबो दोङो।
बेफोरखौ लाजायो दा नोंथाङास मा सुइस माबायदि बेसेसो बाजेटनि।
बाजेटालाय देर दुइ लाखा लासे थांनो हाहैगोमोन आरो आंनि उम
अब्ला नों नोंथाङा माने गोदानखौनो लाखागोन आरो
औ गोदानखौ लाखागोन सानदोंमोन।
लाजागोन मोन। ओ दिलारफोर नायनानै ला जागोन आरो लायोबा।
इस दिडिलारफोरनि नोंथांनाव एसे कन्टेक्ट दङ नामा बा गुवाहाटिफोराव बिदियाव खाथि खालायाव
आंनियाव बरतमान कनटेक्ट गैया बेबायदि।
औ।
खिन्थु आं सासे मानसिखौ सिनायो सिनायनायालाय।
नोंथजों लो खनसे रायज्लायनानै फोरमायजागोन आरो आं नोंथांनो। जुदि नोंथाङा लामा आरो ना।
औ लामारगौमोन लानायालाय नांथारगौ जादोमोन।
माने नोंथाङा बै स्प्लेन्डार बा माबानि बादै गुबुन जेनेबा एफसेट एम माफोरनि नङाब्ला बाजाजफोरनि लाबायबायगोन नामा?
आंथ' एसे मोजांखौना लानो सानदोंमोन दा नोंथांनिफ्राय एसे रायहा मोजां जायोमोन आरो माबायदिया मोजां जायो आरो।
आतसा आतसा।
एसे माइलेजफोराबो माबे माबायदि होयो एसे
अ अ मोजां माइलेज होनाय औ औ। दा ओरैनोथ' फिसा फिसा गारिफोरा बारा हिभि नङिफोरा सि सि खमफोरा बांसिनानो माने थाव खम जायो आरोना। माइलेजआ बारा होयो आरो। दा नायनो थाङोबा ग्लेमारफोरा होयो खिन्थु ग्लेमारबाबो दानि ग्लेमारा एसेबां मोजां नंला आरोना। माइ माइलेजनि थाखाय मोजां नङा आरो दानि ग्लेमारा खिन्थु बै सिगाङाव ओंखारनाय टु थावजेेनड ओइटिन ना मा मोनसे मडेल दङमोन ना? बै मोनसे मडेला माने एसे मोजांसिन। होयोमोन आरो ग्लेमारा गोदोनिया। खिन्थु दानि ओ खिन्थु दानि ग्लेमारा माने एफा माबा नंला आरो। दा नोंथाङा बेसेसो सिसि फोरफोरखौ लानो नायदोंमोन थारमाने।
अवान सिक्सटिफोर लासे मोजां जादोंमोन नाथाय अवान सिक्सटिफोरा। बेसेसो मायलेज होयो?
अवान सिक्सटिफोरना दाथ' बे जोंनिया पालसारफोराव अवान ओइटि अवान सिक्सटिबो थायो नामा? अ। बेबो थायो बेनिफ्राय बै मा होनो इएम आ एप जेटफोराबो माने एसे माइलेज होयो होननाय खोनादों आरो आं आं लायाखै देसन।
ए मोजां होमबा ना? अ बेफोरथ' अवान सिक्सटि बिदि दङ दां ना होमबा?
अ एमाया ना?
अ।
औ औ इएम आइ आबो थानो हागौ अवान सिक्सटिनि सायाव नामा? अवान सिक्सटिबो दङ खोमा अवान सिक्सटि। ओ ओ
बेफोरबायदियाव
दामफोराना
उम दामफोरखौथ आं एगजेक्ट मिथिला लानो हागौ नैनि सायाव थांनो हागौ आरो गासै औ औ
एसे बुरजा बायदि मोनो माथो
अ माने बायदिसिना गासै खागज पत्रफोरखौ लानानै आरोना
अ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्सफोर दं नालाय द्राइभिं लाइन्स अ द्राइभिं लाइसेन्स नंङा न
ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बाद होनानै आरो औ गासैजों एसे खमबो थांनो हागौ
अ एरनो नोंथांनाव सोरबा दिलारफोर मोजां मिथिनाय दङ नामा बिदिनो मा बे दिडिलाराव मोजां जायो
थियो आङो मिथिनायालाय
माजायगानि मोनथाय
ओ जोंनि खाथिनिनो मानसियालाय ओमफ्राय औ औ खाथिनिनो आरो ओमफ्राय जुदि नोंथारा जुदि लाथारमारोबा आं राय्लायजागोन खिन्थु ओ बिथाङा दायो बै बाजाज दिलारनिसो दै मानसिया दा नोंथाङाबा बाजाजफोरखौबा लायनो लाया
मा होनदोंमोन
माने बाजाज दिलारनिसो आरो मानसिया आं सिनायनाया औ औ दा बाजाज दिलारबाथ जेनेबा नों थांङा माबाफोर सों लानांगोन बिदिबा
फाल सार बायदिसिनासो ओरैनो बाजाज कम्पानिखौ लाय खोनादों खिन्थु बाजज कम्पानियाव मा मा दङो बिदि फालसार लसो आं मिथिगौ माने बिसना आरो मा गारि दङ थायो मिथिया मानो
बाजाजनि मा मा दंङथाय आं बारा मोजां दंङ आरो गुबुन गुबुन दंबावो बाजाजनिबो गोदोआवथ माने ओ स्कुटिफोर बादि स्कुटार होननानै बुंनाय जेनेबा बै मानो खिक रायलायनाय दङमोन ना उम उम गोदोनि मडेला किक होनायनाय एकदमबारे माने मानसिफ्रा ऐया सालायग्राया जग्राया एक्सट्रा गाखोग्रा जग्राया एक्सट्रा इदि
अ गोदोनि एसे ओननाया अ
औ औ औ उम उम।
नंगौ उम। माने मानसिफ्रा बुङो बाजासनि ओ जेनेबा इन्जिनफोरा मोजां जायो होननानै बुङो आरो बुंनायालाय।
किर तु आं थेवब्लाबो माने सलायफेराखै आरो दा बर्टमान आं बाजाजखौ।
अ होमबा नोंथाङालाय मा कम्पानिखौ मोजां मोनसिन
दा आङो बेफोरबादि मोजां मोनसिननाय मोनि थिनिथ' गैथ'वा बरत'मान। तु आं दायो आं हिरुखोनो सलायगासिनो नालाय हिरु कम्पानिनि। दा आङो बिजोंनो एसे एसे सेटिसफाइद आरो आं दायो दा आं ग्लेमारखोनो सलायगासिनो दङ आरो।
अ ग्लेमार माने माय गोदान मडेल ना पुराना मडेला?
औ टु थावजेन ओइटिन मडेल नामा बेयो लास्टआ टु थावजेन ओइड टिन जाहैयो नामा? औ औ औ औ औ एसे मोजां आरो माइलेजफोराव मोजां जायो आरो। माने जों फोरबादि सिमप पोल मानसिफोरनि थाखाय मोजां आरो।
अ।
उम दा नोंथांनि सयेस आरो ना। उम नोंथाङा मा लायो। उम
बागैथ बारा मोनथिया फालसारखो लसो मिथिबाय। फ्राय आरो इयाम माबोद दङ। ओइयाम माखौथ खोनथा। फ्राय याममा सिकुथ थि फोरालाय माबाय जागोन ओनबाब
औ अ नोंथाङा जुदि गोसो जायोबा स्कुट थुफोरखौबो लाजायो। दा स्कुटि होननानै बुङोबा स्कुटियाथ माखासे स्कुटियाव ओंखारबाय दाना। उम माने‌ ओम दाथ' जोंनिया थाउनि बादैब बो आरो जोंनिया मा चारजिंबो ओंखारबावबायसो।
औ
औ औ इलिकट्रिक औ इलिक दो नोंथाङा इलेक्ट्रिकनि बो लाजायो आरो जुदि थावनि जुदि बारा मा होनो‌ बारा जुदि खस्थ मोनोबा आरो थावनिख
अ दाबो इबो बो मोजां जायो अबसे दानि थावाबो एसे दाम बारि बोलांदो।
औ औ ओ
थु इलेक्ट्रिका बेसेसो माइलेज होयो नोंथांङा मिथिगोना? इलेक्ट्रिरकआ साज खनसे बेसेेसो
अ बेखौथ आं दा इकजा जाकलि मोनथिला बेसे मायेल एसे दा बेबो कम्पानि लानानै कम्पानि गुबुन गुबुन ज जानो हागौ आरो गारि लानानै गारि।
औ दायो मान ने सावरायबाथ' गोबां सावरायनो हायो, नङा होनबा? ओ नोंथाङा एसे मा होनो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानैबो नायनो हायो आरो।
अ बिदि नायथ'वाखैमोन माने। नोंथांखौ मिथि
उम दा माने आङाबो इसे से मानो खामानि दङ नालाय ओंखायनो दा समनिबो आं खाल ओंखायनो नोंथांखौ आं नांगौ दसे उनाव कन्टेक्ट खालामसिगोन नङा होमबा? औ दायो होमबा जों बेखिनियावनो दोनथ'नोस सै नामा नङा होमबा?
औ दे थेंकिउ दे